हेल' औ खोनाबाय खोनाबाय आदा
अ अ आं औ सिनायदों दा नोङो
अ बे बावखुंग्रियाव लोगो मोन मोननाय मोन ना औ औ आदा बे बाव खुंगाव लोगो मोननायामोन दा
औ आं बेनो नों नाम्बारखौ लालायदोंमोन खालि गोबाव जाबाय नोंजों राय्लायनो मोननिया बेखायनो माबोरै दं हाल साल। खबर लानो हरदों आं फंबाय।
औ दे आदा जेबो नङा दे दाथ' मोजाङैनो दंथ'। थै दैयाबा आदा खोनाबायना?
औ ए माबोरै फथो दं दालाय
औ दाथ' मोजाङैनो दंथ'यो नै आदा इसोरनि अननायाव
अ दे दे दालाय बहाथो दं फंबाया न'आवनो ना नंगौयाव
ओ आदा आं दा टाउनाव थाबफैथ'यो आरो दा ओरैनो दसे दसे औ नोगोराव दं दा औ
अ ओ जो न'खरफोरावलाय माबोरैथो दङ।
न'खराविग थिखानो दङ आदा एसे
जेबो लोमजाजानाय साजानायबो जाथ'वाखैना फंबाय
ओहो जाथ'खाय ओमफ्राय आदा मोनयाासो बोरै दंथाय दा?
नै दङ दङ आंबो। बिदिनोसै सम सम नोंसोरखौ ओ-ओ माबानो खबर लानो सानो बिदिनो मालाब बा बावलाङो ओ गुबुन खामानि खा खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो। बिदिनो जालांबाय नालाय ओरैनो न'खरफोरा थ' जेरावबो उसुबिदा गैया एसे। मोजाङैनो दंथ'यो दंनायालाय ओमफ्राय
टाइमबो मिलायनाय जाला नालाय दा ओंखायनो। खोनाबायना?
ओ खोनाया सोंमोन मा होनदोंमोन नोङो?
ए दा खोनाबाय?
औ अ खोनादोंमोन।
दा खोनाबाय न आदा। हेल'।
अ आंनिया। नेटवार्कनि उ सुबुबिदा नामा। बेखायनो उम थांनो नागिरो समथाम। औ-औ।
औ-औ सम-सम एसे नां थानो नागिरो। औ दा मानसिफ्रा बयबो बिजि बिजि जाजोब्बाय नालाय बांद्राय खबर लानाय टाइमखौनो मोनलायलाय नालाय गावजों गाव। लोगोजों लोगो माबाना औ।
गावबा गाव लामा हान्थिनायाव बेसाद जाबाय नालाय बे खायनो आदसा फ्राय फंबाय ओ
औ-औ
माबायदि मोन नोंनालाय मोजांना गाज्रिालाय। मा अबस्थायाव दङ।
ए दायो दाथ' एसे मै ए आं दा ओरैनो ग्रेजुवेट खालामनानै थाबाय आदा।
अ-अ। बिदिबा ग्रेजुयट जा
औ।
दखांबाय आरो ओ फरायनायालाय बेनिफ्राय जागायजेननाया हागामिनि फ्रायनो जागायनाय ना गुबुन नोगोराव
औ औ आं गामिनिफ्रायनो आं गामियावसो थाखायमोन आदा गामिनि ओरनो जागायनाय आंनिया गामिनि एल पि स्कुलावनो बर' मिडियामनिफ्रायनो फरायनाय
अ गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जागायलांदो आर ना फबाय
औ औ एल पि स्कुलनि निफ्रायनो जागायबाय ओमफ्राय जागायनानै बिदिनो मेट्रिकखौ जों टाउनाव होफैनायसो जादों आरो टाउनाव मेट्रिक नाव फरायफैनाय जाबाय। औ। ओमफ्राय खोनाबाय खोनादोंना? हेल' खोनाबाय आदा? हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल'। हेल'।